औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
मा खालामदोंमोन नोंथाङा
आङो ओरैनो जिरायलालाबायनानै दङ दंफां सायायाव नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो नै बिदिनो जेरनानै दं आरो दासो माने एसे बावैसो सिगांसो आङो आदार जाखांनानै दासो एसे आंबो दंफां सायावनो जिरनानै दं आरोखि
मा ओंख्रि जाखांखोमोन
जोंनिया ओंख्रिया दिनैहाय माबासोमोन बे मा होनोमोनलाय थास' थास' बिबारजों आरो थास' बिबारजों नासोमोन
मोजाङानोथ'
औ नोंथांमोनालाय माबारै मा ओंख्रिया
जोंना मेवाइजों दालिसोमोन ओमफ्राय ना गोरान बाथोन
साबद्रायबाय एसेो ना गोरां माथो सानदेरबाथ'
औ सामफ्रामबो जाजायाना गरम बोथोर औ ना बेदर जाबाथाय जाया गरम बोथोराव
नोंथां खबरफोरा थियानो
औ थिगनो सोलिगासिनो दङ नोंथां नोंथांलाय
आंनाबो थिगयैनो दङआ बिदिनो जानाय लोंनाय बिदिनो रायजो जानायफ्रा थिगैनो सोलिगासिनोों बरथमान इसोरनि अननायाव औ
जाय नामा नोंथाङा
आङो औ जाबायमोन जानायालाय बावैसोसो सिगां फिसा सासे मोनबाय आरो फिसाजला सासे
बिे
औ नोंथाङा जाथ'वाखैमोन नामा बावाखै नोंथां सात मासल' जादोंह फिसाया औ नोंथाङा जायाखै जोंहा रायजो जानांगबायलै उफाय गैया थाब थाबनो औ बिमायाबो बुरिबाय नालाय
ओम
नोंथाङा मालाय उदां उदां मोनजायोदां
गैया मोनदिया हालि दानहैदां दहायसो
ए बिदि आरो ओइ सपनाबो बिदिनो मोनसे न'खि मोनसे टेनसन थाखायानाय नङा होनब्ला
औ
औ बयबोथ' बहा बिदिनो आरामै मोनजा नो
औ
औ नोंथां माने नोंथांजों मोनसे आयदानि बेयाव सावरायनो होननानैसो नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन आरो जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला बा दसे सम होनो हागोनब्ला सावरायजागोन नना नोंथां
औ सावरायजायगोन नथां
दे अब्ला दावगायदोननोसै आयदानि बागै जे जोंहा न'फ्रावहाय फिनाय माखासे जुनारफोर बेफोरनि बागै नोंथांजों एसे सावरायजागोन ने
सावलाय जागोन
औ दे जोंहा न'आवहाय गोबां आंनो खोनथागोरोनोसै दां औ जे जोंहा न'नि जुनारफोर होनोब्लाथ' गोबां जुनारफोर दं जोंहा न'आव फिसिनाय जुनादफोर जेरै दाउ अमा बोरमा हांसो मोसौ
आरो बिदिनो दंबावो गोबां जुनारफोर दङ न'आव फिसिनाय जों बेफोरखौ बांसिन फिनाय जायो आरो जेरै बेखौहाय दाउ अमा हांसो बोरमा मोसौ नै बेेखौहाय बांसिन फिनाय जायो आरो गुबुन बेबायदिनो जुनादफोरखौ फियालाबानो बांसिन बेफोरबायदि जुनादखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो न'आवहाय ना मा होनो नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो आरो जोंहा बेफोरजों गोबां बिदिनो जोंहा जानाय लोंनाय आरो बिदिनो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो जुनादफोर फिसिनानै गावनि संसार दालांनायखौ बा संसार साललिलांनायखौ नै बेफोरबायदि जुनाद फिसिनानै जों बेफोरबायदि बे रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो खि आथिखालावहाय
उम
औ गोबां बिदिनो बर' आइजोफोरा दाउ, अमाखौ लानायखौ नुनो मोनो बांसिन दाउखौ बिदिनो जोबोरै दाउफोर लानायखौ नुनो मोनो लकेल दाउ होनो जिथु ओ बिदिनो जोबोर गोथावबो जायो लकेल दाउआ जानो नङा होनब्ला औ नोंथाङालाय जानानै जानो गोथाव मोनंना मोना लकेलाव
ओ जानानैथ' जोबोद मोजां मोनो सबायाइजों दाउजों संबोला आं जानो जोबोद मोजां मोनो आरो
औ सैथो आरो अनलाजों दाउजोंलाय
अनलाजों दाावजों जायो जानाया होमबाबो अनलाखौ इसे जानो बानायखाय आं बांद्राय जाया आरो
ए जानांगौ जानांगौ जायो एसे एसे जानौ जालांबाय थाब्ला गोथाव मोनलाङो
औ मोनो मोननायालाय
आरो बिदिनो गोबां जोंहा बिदिनो जुनारफोर दङ न'आव फिसिनाय जेजों जोङो बिदिनो आथिखालाव फालांगिफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोखि बेफोरबायदि जुनार फिसिनानै गोबां बिदिनो दाउ फोर लानाय नुयो गोबां हांसो बिदिनो हांसो फार्म दाउ फार्म बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो गोबां बिदिनो दाउ औ बिदिनो जोंहा आथिखालावहाय कम्पानि बिदिनो फालांगि बेफोरनि फालांगिखौ आं फालांगि मावनायखौ नुनो मोनसै आरो जे बिदिनो गोबां सुबुंफ्रानो, रां आरजिनायखौ बेफोरनिफ्राय नुनो मोनसै आरोखि आथिखालावहाय। ना मा होनो नोंथां? औ बिदि आरोखि आरो बिदिनो बोरमा, बोरमा, मोसौ बेफोरखौबो गोबां फिसिनाय जायो। बोरमाखौ होनोब्लाथ' बिदिनो जोंहा बेफोरबायदि ओरैनो बिसिनि थाखाय आलादायै, ओ जोंहा बायना बायनानै जाहोनो दरखार गैया आरोखि जे जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय, हाग्रा नै बेेफोरखौनो जानानै थांना थायो आरो ज जोंहा, बेफोरखौ मोजाङैल' जोथोन लानो रोंनांगौ आरोखि।
औ।
जोंहा अब्लानो बिनिफ्राय जोंहा मोनलांबाय थायो जों, मोजां गांसो थानाय जायगायाव बेफोरावहाय जों बोरमा, मोसौफोरखौ खानांगोन आरो बेफोरनिफ्राय बिदिनो मोजां जों फिसिनांगोन नायनांगोन, जोङो दै दौनांगोन बिदि आरोखि बेफोरखौहाय। आरो मोसौनिफ्राय जों गोबां बिदिनो मोसौफोरनिफ्रायबो, रां आरजिनायखौ नुनो मोनो। जेरै जोंहा मोसौनिफ्राय बिदिनो एखे बोरमाजों बिनाबो गांसोसो जायो नालाय मोसौबो औ आथिं थंब्रै थायो ओमफफ्राय मोसौना मोनखा मोनथि जानो हागौ नोंथाङा आथिं थंब्रै थायो मोसौना।
उम मिथिखायो,
औ आरो बोरमानाबो आथिं सोंबबाय थायो आरो औ। बिसिना आखाइ गैया जाहैबाय आथिंजोंनो, आथिंजोंनो थाबाय आरो जे अबंलावदायाया बिदिनो सोरजिबाय नालाय आथिंजोंनो बिदिनो जायो आरोखि बिसोरो आथिंजों जायो माने आथिंजों थाबाय आरो आखाइ गैया आरो आखाइ गैयालाबाबो, बिदिनो आरोखि,
हेल' नोंथां,
औ नोंथां
औ बिदि आरोखि, औ औ खोनादों नोंथां,
औ
औ बिदिनो आरोखि,
हेल'
औ औ खोनादों नोंथां आरो जोंहा मोसौनिफ्राय बिदिनो गोबां गाइखेर आरो गाइखेर दाखा, बिदिनो गाइखेरनिफ्राय गोबां बिदिनो जोंहा मोसौफ्रा जिथु गाइखेर मोननाय, गोबां बिदिनो गाइखेरफोरनिफ्राय जोंहा गुबुन गुबुन बि, बिदिनो जाग्रा मुवा, फोर दिहुननाय जायो जेरै जोंहा बिदिनो, गाइखेर दाखा बानायनाय जायो आरो बिदिनो खिरनो बायदिसिना बेफोरबायदि बानायनाय, जों नुनो मोनो आरो मोसौनि जे गाइखेरनिफ्राय ना मा होनो नोंथां,
औ नंगौ नंगौ,
दे अब्ला नोंथाङानो एसे माखासेखौ फोरमायदो।
नोंथाङा होननाय बदिनो जोङोथ', न'आव फिसिजाग्रा जुनार होनबा बिदिनो, मोसौ, बोरमा, अमा, दाउ। बेफोरखौ जों बांसिन मिथियो आरो नङा होमबा नोंथां बेफोरो जों, सामफ्रामबो नुबोबाय थानाय एबा गामियाव एबा सोरनिबा न'खर खाथियाव बा जोंनि न'खरफोरावहाय बेफोर जुनारफोरखौ जोङो न'आव फिसियो बेफोरबायदिनो फिसिनानै जोङो रां आरजिनो हायो बा जोंनि नांगौ जानाय खामानिफोराव बैफोर जुनारफोरा माने खामानियाव होयो एबा बाहायजायो आरो नङा होमबा
थारैनो
औ जेरै जोङो मोसौखौ फिसियो मोसौजों जोङो गोदोनिफ्राय बेफोरबायदि हालौवबोनानै माइ गायबोनाय एबा आबाद मावबोनाय बेफोरखौ जों नुदों औ बिदिनो जोङो मोसौखौ' बांद्राय माबानो गोनांथि जाया आरो माने रां बाहायनानै बेब बेनो जाहोनो थाखाय मानो थाखाय बेफोरबायदि जोङो रां खरस खालामनो गोनांथि जाया जाय जुनारखौ एबा मोसौखौ जोङो थानो थाखाय जायगा होनांगौ जायो बे जायग मोसौ थाग्राखौ जोङो गलि होनना मिथियो
औ नंगौ
औ बे गलियाव बेफोरखौ खानानै दोनबानो बा बेफोरबायदिनो फुङाव एबा सानथुआव दोस्लायलाय दै दौलाय आरो बेफोर बेफोरो आं दुब्लिनि गांसोफोरखौनो जायो आरो जानानै थांनानै थायो आरो जोंनि खामानियाव बिदिनो हेफाजाब होयो जोंनो ओरै मोसौआ गाइखेर होयो नङा होमबा मोसौ गाया उम उम बे गाइखेरनिफ्राय जोंनो जोङो गाइखेरखौ फाननानै बा ओ नांगौ जानाय गोनांथिफोरखौ जों सुफुंनो लांनो हायो बा रां आरजिनो हायो आरो बिदिनो मोसौ दामब्राफोरजों जों हालेवनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो औ बा बेफोरखौ जों फाननानै गोनांथि जानाय समफोरावहाय जोंनो जोबोद मदद होयो रां खावरि एबा रांखान्थियारि बिथिङाव जोंखौ नांगौ समावहाय माने बे बेफोरखौ जिब जुनारखौ जों फाननानैब्लाबो जा एसे एनै रां आरजिनो हायो बेफोरो जोंनि जोबोद गोनांथि एबा मदद होयो आरो नांगौ समावहाय
थारैनो
औ थ आरो बेफोरबायदिनो जों दाउखौबो गोबां फिसिनाय नुयो जोंनि न'खर न'खर फोरावहाय नोंथांमोननियावबो नोंथांमोननि न'खरावबो जानो हागौ दाउफ्रा फिसिजानाय दङ नङा होमबा! उम बे बेफोरनो न'आव फिसिजाग्रा माखासे जुनार बोरमाखौबो जों फिसियो बोरमा खौबो जोंङनो बेफोरबायदिनो नांगौ समावहाय फाननानै बा बेसेन मोननानै जोङो बेफोरबायदिनो न'खौ सुंथालांनो बा सालायलांनो हायो हायो आरो औ बेफोरबायदिनो जोङो गोनांथि जायो आरो गोनांथि नङा होननानै जोङो बेफोरखौ लानाय लायैयासो जोंनि थाखाय गाज्रि जोंनि थाखाय नङाबा थ' गोबां खैफद होयो जेरै गाइखेरानो जोंनि बहुद प्रटिन गोनां होननानै जों मिथियो जायखौ गोबां सुबुङानो दायो बायनानै लोङो आरो बेयाव प्रटिन गोनांखाय जोङो दाना बांसिननिफ्राय बांसिन बेसेनाबो गाइखेरनिया बांलांगासिनो दं आरो औ बेहाय मोसौनिफ्राय मोननाय गाइखेर बेफोरजों जोङो बाटार पनिर उम बेफोरबायदि गाइखेर दाखा गुबुन गुबुन रोखोमनि आयदायाव सोलोंनानै बा मिथिनानै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन आगजु जोंनि जाग्रा मुवा बेफोरखौ जों बानायनानै आरो बिनिफ्राय बांसिन बेसेन गोसासिन मुवा बेसाद बानायनानै फानो आरो गाइखेरनिफ्राय औ
औ
औ बेफोरबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो दंबावो। जोङो बुंनानैथ' फोजोबनो हाया जोंहा दायो समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां दे अब्लाना नोंथां जोंहा स समाबो जाबाय इयुनाव जों बेफोरबायदि सम मोनोब्ला नोंथांजों रायज्लायबावनोसै।
औ जागोन दे नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय एसेनोसै।
आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां दे अब्ला ने नोंथां